हेलौ औ नोंथां।
औ नोंथां खोनाबाय ना?
औ खोनादों।
ओ गोजोन फुंबिलिनि गोजोननायखौ नोंथांनिसिम हामलायहर ग्रोनाय जाबाय ने गासै
औ नोंथांनिसिमबो गोजोन हामलायनाय जासिनाय थाबाय।
दायो नोंथाङा फ्रि ना?
औ औ नोंथां आङो फुंनि आदार जाखांनानै ओरैनो दान्दिसे जिरायनानै दंथोयो।
दे गोजोननाय था थाबाय नोंथांनिसिम दा आङो नोंथांजों बे मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन ओ जेन'बा जों बर' हारिनि माखासे जाग्रा आदारफोरनि सायावहाय दा जों बर'फोरा बबे बबे आदारखौ जानानैहाय। मोजां मोनो बेनि सायावहाय नोंथांजों एसे फंनैसो सावरायनो सानदोंमोन दा बेनि बेखौहाय बे बाथ्राखौ सावरायनो थाखाय नोंथाङा एसे सम होनो हागोन दा ना?
औ औ थारैनो आङो ओरैनोसो दं नालाय। दानदिसे सावरायनो हागोन दे नोंथां औ।
अ। स' आं बिदिब्ला नोंथांनावहाय जोंनि बर' हारिनि बा बर' जाथिनि जाग्रा आदारनि सायाव फंनैसो खो बाथ्रा मिथिनो लुबैदों दा नोंथाङा बेखौ फोरमायनो हागोन ना जों बर' हारिया बबे बबे आदारखौ बांसिनै जानानै मोजां मोनो। आरो बबे आदारखौहाय जों बर'नि मोनसे हारिमुवारि बायदि धोरोम फारसे माने कालसारेल टाइपावहाय जोङो बबे बबे आदारखौ बांसिन इउस खालामो बेखौ आं फंनैसो मिथिनो लुबैदों नोंथांनिफ्राय।
औ थारैनो आङो। जा एसे मिथियो नोंथांनिसिम सेयार खालामनो होननानै सानदों। जोंहा गुबैयै बर' दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुङोबा जों अनला ओंख्रि। नारजि ओंख्रि बेफोरखौ जोङो बुंनो हायो आरो नारजि सबाइ खारै नङा होनब्ला नोंथां। लोगोसेनो जोंहा औ। ओरैनो जोंहा अनला ओंख्रिया जोंना फेमास होननानै बुंब्लाबो जों गोरोन्थि जाया आरो जों दोरोङारि ओंख्रिनि गुबैयै जोङो बाहायबाय बाहायफ्लेबाय थानाय ओंख्रि होननानै बुङोब्ला जों अनला ओंख्रिखौनो बुंनो हायो। नङा होमब्ला नोंथां औ जोंना अनला ओंख्रिखौ जोङो माने बायदि रोखोमैबो जानो हायो आरो माने टेस्टखौ एसे सोलायहोनो थाखाय दाउ बेद औवा मेवाइ बासिगिर बिबार बायदि मिथिंगायाव मोननाय बेदर फिसा एबा मैगं थाइगं मिक्स खालामनानैबो जोङो बेनि टेस्टखौ सोलायहोनो हायो आरो बायदि बायदि माने टेस्ट आलादा आलादै नङा होमब्ला नोंथां औ थारैनो। लोगोसेनो जोंहा नारजि नारजिखौ जोङो नारजि खारै अमा अमाजों जोंहा जोबोर गोथाव जायो बयबो जाखायो जोंना लोगोसे जेथ' सबाइ खारै सबाइ खारैखौबो जोङो मा खालामो साम'जों जायो दाावजों जायो बिदिनो अमाजोंबो जायो जोङो जोबोर गोथाव जायो नों
आंथ' बिराद मोजां मोनो आंनि फेभरेट होननानैबो आं बु बुंनो हायो नों
औ थारैनो। अब्ला बिदिनो आरो जोंना गुबैयै बुंनो थाङोबा जों बे मोनथामखौ बुंनो हायो लोगोसेनो जोंना अनला ओंख्रिया जोंनि गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय हाबा गोलाव खान्थिजों एसे सोमोन्दो दं होननानै जोंथि बयबो मिथिखायो आरो नङा होमब्ला नोंथां? औ नोंथाङा बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो हागोन ना माबायदिहाय जोङो सोमोन्दो दङ?
औ हागोन नोंथां ओ अनला खारै होनना बुङोब्ला थ' जोंनि मोनसे एंगार हायि जोंनि बर' हारिनि बा जाथिनि मोनसे जाग्रा आदार।
औ थारै
अनला ओंख्रि ओफ्राय सबाय खारि होननानै जोङो बुङो। आरो नारजि बे मोनथाम ओंख्रियावहाय जोङो बां सिनानो फ्राय बर'फोरा खारै खारै बेखौ होदेराब्ला जा-जानो नागिरा सोरबा बायदिया खारै होआ अब्लानो लिमोननायखौ मोना नालाय। बिनि थाखै जानो नागिर नागिरा आरो ओ बेजों लोगोसे नाफाम
औ औ नाफाम नाफाम आ थालांदों औ औ
गोदोनिफ्रायनो जोंनि आजै आजौनिफ्रायनो जोंनि बर' हारियाव बेखौहाय ओ गुबुन गुबुन रोखोमनि बानायनानैहाय जाबोबाय थानाय जादों ओ माने नोंथाङा दहाय सिगाव जेरैबायदि बिदि बुंदों टेस्सखौहाय सोलायहोनो थाखै गुबुन गुबुन रोखोमै नाफामखौबो बानायनाय जायो बेबायदि बानायनानैहाय ओ गुबुन गुबुन रोखोमनि मोनसे स्वादखौ नागिरनानै बा थावनायखौ नागिरनानै ओ बानायनाय जानाय जायो आरो बेखौ। ओमफाय बेजों लोगोसे बेखौहाय ओ बाहायबोनाया जादों जाहैबाय अनला ओंख्रि सबबाय ओंख्रि ओमफ्राय नारजि नाफाम फ्रायानो जों बे मोनब्रै ओंख्रिखौ जोंनि बर' हारियाव बांसिनै बाहायजायो जेरै मेइनलि बुङोब्ला हाबा हाबायावबोथ जों अनला ओंख्रि होयो। सोरबाया ओ नाफामखौबो होयो ओमफ्राय दा नारजि नारजिखौबो गोबां जायगायाव बाहायनाय नुयो। जायगा लायै जायगा गासि नङाब्लाबो जायगा लायै जायगा
औ औ थारैनो नाथाय नारजिखौ आं मिथिनायाव हाबायाव बाहायालासिनो जोंनि बे सारादु खुंनाय एबा खारजो होननानै बुङो बेवहाय बेसो बाहायनायखौ आङो नुनो मोनो आरो
अ जोंनि साइडजों हाबायावबो बाहायो
ओ जानो हागौ ओ जोंनाव माने बेफोरबायदि बाहायनाय जाया आरो माने नुफेराखै आङो नार्जि होनायहाय माने मानो होनना बुङोब्ला जोंनाव गोदोनिफ्रायनो मोनसे फोथायनाय दं होननानै सानो माने नारजि होइ माने आला थैबाब बाय बाहायगोन नालाय नो गोखां
गोखा ओंख्रि संना होयोब्ला माने नारजि होयोब्लाथाय माने सोमोन्दो बायस्रायो बेफोरबायदि होनलायनाय गोदोनिफ्रायनो एसे फोथायबोनाय दं आरो नङा होमब्ला नोंथां माने बिखौथ बांसिन गोदोनिफ्रा मोनथिना फोथायबोदों। थेवबो जायगा लायो जायगा बेखौहाय एसे बाहायनाय
बेनिखायनो मा होनो सारादु एबा खारजो जेराव बेयाव जों माने सासे सुबुङा रुंसारि जानायजों लोगोसे औ सोमोन्दोखौ जोङो बस'नाय बायदि जायो नालाय औ बिनि थाखायनो जोङो नारजिखौ बेवहाय बाहायो होनना मिथियो आरो आङो नाथाय हाबायावहाय बाहायो होननाय
होयो होननाय बाथ्राखौ माने दिनैसो खोनाफेरदों आङो जानांगौ नोंथाङा
औ औ थारैनो बे औ औ थारैनो बेयो आं दिनै आंनि जिउआवहाय माने मोनथिफेरै बाथ्राखौ दिनै नोंथांनिफ्राय खोना बाय आरो आङो अ बेनिफ्राय नोंथाङा नोंथाङा बुंदोंमोन ना हा
हाबायावहाय माने अदला ओंख्रि बाहायो औ हाबायावहाय जों अनला ओंख्रिखौ माबायदिहाय बाहायो बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा? वह जास्त सिमपोल बियो जोंनि नुनायबा जों ओन सोलावहाय
औ नोंसोनि नोंथांमोननि ओनसोलाव बोरैहाय बाहायो एन बिनि सोमोन्दै एसे फोर
एसे फोरमायना होदो औ दे आं नोंथांनो होनब्ला बेनि सोमोन्दै फंनैसो खिन्थानि। ओ जोंनि ओनसो सोलाव बाहायनाय अनला खारैया हाबानि समाव बा जुलिनि समाव ओ बेबायदि ओ माब्लाबानि समावहाय अनलाखौहाय जास्ट अनलाजों लोगोसे बै मा होनो गाम्बारि बिबार उम बेखौ मोननाय बोथोरावहाय बेखौ होयो खिन्थु सिजेन लानानै जाहैबाय खिन्थु जेनेरेल इउस खालामनाया ओरैबायदि जास्ट अनलाजों ओ अमा मेजेम।
औ
अमा मेजेमखौहाय अनद्लाजों लगायनानै होयो ओमफाय एसे लाथा लाथ था सङो आरो बांद्राय सौ सौ नङा। बेखौ लाथा लाथा माने सुजि सुजि थाइप। नि संनानै होयो। जायगा लायै जायगा बाय जेनेरेल बाहायनायाव बेनो अनलाजों लोगोसे माब्लाबा लकेल दाउ आरो माब्लाबा अमा। मोननैजों लगायनानै इसे लाथा लाथा संनानै फ्रायानो बांसिन बाहायनाय जायो आरो जोंनि ओनसोलावहाय। ओमफ्राय नाफाम नाफामखौथ' बांसिन ओ बे एसे बाथोन बेथ' बा थोना जाहैखाबाय थेवबो बेखौ बबेयावबा द्राय गोरान बानायो ओमफाय बबेयावबा एसे मिडियामनि बबेयावबा एसे ओ दै गोनां एसे लाथा लाथा होननांसिगोन लाथा लाथा होनना बुंनां सिगोन एसे दै गोनाङाखौ नैबे मोनथाम रोख खोमनि बानायो एसे लाथा लाथा बा एसे मिडियामनि बांद्राय गिसिद्रायबो नङा बांद्राय गोरानद्रायबो नङा आरो मोनसेया द्राय ओरैबायदि गोरान बे थाइपनि बानायनानैहाय जाहोनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो जोंनि
औ थारैनो थारैनो औ ना आंबो नाफाम नाफामनिखौ एसे मिथिगौ बोरैहाय जायो माने। एनेफ्राय अनलानि बिथिङाव जोंनियाव जायगायावहाय बोरैहाय बाहायनाय जायो बेखौ आं नोंथांनिसिम फंनैसो बुंथिनो होननानै सानदों औ ओरैनो जोंनावहाय अनला होननानै बुङोब्ला जोङो मोनफ्रोमबो हाबा एबा गोथार जुलियाव जोंना एंगार हायै बाहागो मानो होनोब्ला जों बेखौ मोनफ्रोमबो हाबायावनो जों बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो। गुबैयै बुंनो थाङोब्लाथाय हरनाय हा बेल' नङा ला बनाय हाबायावहाय माने बेखौ बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरो। मानो होनबा जोंनि ओनसोलावहाय हाबा गोलाव होननाय खान्थिजों माने हाबाखौ खुंनाय जायो आरो जेरावनोखि जोंनाव मोनसे हाबाफारि थायो जायखौ जोङो बुङो हाथा खुरनाय एबा हाथासुनि बे हाथासुनि हाबाफारियाव जोंना गुबैयै गोनांथि जायो होनबाथाय अनलानि गोनां थि जायो जेराव जोङो हिनजाव गोद
अ
खौ गावनि आखाइजों संनांगौ जायो आरो लोगोसे बे जाय अनला ओंख्रियाव संगोन बेहाय खारै होनानै मा होनो गाब सिखाङि बायदि माने बेवहाय रं बा हालदै होनना बुङो जायखौ बेखौ माने हिनजाव गोदान संनाय ओंख्रियावहाय होनो मोना आरो। बे माने एसे गुफुर जायो आरो। बेखौ जोङो साफ्रोमबो जाहैबा मा होनो हाबा जानो फैदों बिसोरनो हाथा खुरनायाव जोंना होनाय जायो गिबियावनो जोंना हाथा खुरनायाव मा खालामो जि हौवा गोदान बिथांनो खुरना होग्रोनाय जायो बेनि उनाव बिथां जों जिरायफानाय गासैबोनोबो एसे एसे होनाय जायो आरो बे हिनजाव गोदाननि ओंखाम आरो ओंख्रिखौ हाय इनिफाय बेनो बे हिनजाव गोदानाथ' एसेबां मानि मानसिनो संनो हाया जाहैबाय नालाय आलादायै माने रायजोनि थाखाय संबावनाय जायो जेरावनि बे हालदैखौ होनाय जायो आरो जायखौनोखि जोङो रायजोनि अनला होननानै बुङोब्लाबो गोरोन्थि जानाय नङा आरो।
औ थारैनो
बेफोरबायदि हाबाफारि दङ नोंथांमोननि थिंजाय इसे
औ जोंनिथिंबो बेबा दिनो थेवबो दा जोंनि साइडआव इसेबां बेबो रुल्सखौ फल' खालामनो नागिरला। माने एसे आला आलादा आलादा रोखोमै थांनो नागिरसै समावहाय माने हारिनि हारिमुखौनो समनि गेजेरावहाय नेव सिगारनो नागिरो आरो ना।
औ औ थारैनो गामि एबा जायगा लानानै गासैबो नेमखान्थिफोरा आलादा आलादा जानायखौ जोङो गोदोनिफ्रायनो नुबोदों। आरो दासिमावबो दङ होननानै आं सानो आरो नङा होमब्ला नोंथां?
औ नंगौ नंगौ बेयो थारैनो नंथारगौ। ओमफ्राय बेजों लो लोगोसे आं मोनसे बाथ्राखौ मोनथिनो लुबैदों नोंथांनि। ओमफ्राय ओ। समाबोथ' जोंना जाबायानो। जानाया थेवबो ससे। नैबे नारजि ओंख्रिखौहाय जेन'बा आलासि फैनाय समावहाय बाहायो ना बाहाया नोंथांमोननि साइड दावहाय।
औ औ थारैनो जोंना औ औ जाथि खुरमा होननानै बुङोब्ला जों जोङो ओरैनो बाय बाहागिनि बा न'नि न'नि खिनियाव जेरैबायदि होननानै बुङोब्ला आफानि फंबाय बिदा बेफोर फैनो बेफोरजों जोङो जिरायनानै जा जायो नाथाय। गुबैयै बुंनो थाङोब्ला दामाने आलासि गुबै जेरैबायदि आफानि बिनानाव हरनाय बायदिसिना बेफोरबायदि फैयोब्लाथाय जेनेबा एसे खम होनायखौहाय नुनो मोनो आरो मानो होनबा गोदोनिफ्रायनो फोथायनाय मोनसे दङ जे माने आलासिनोहाय माने नारजि बा गोखा संनानै जाहोयोब्ला मा होनो सोमोन्दोआ मा जलाङो बेफोरबायदि होननाय मोनसे फोथायनाय दं आरो जायखौनिखि जोङो गोदो आजौ आजैमोननि दिननिफ्रायनो मानिबोनाय जिहेथु जोङो दासिमबो जोंनि जायगायावहाय एंगारनो हायाखै होननानै बुङो। ब्लाबो गोरोन्थि
नंगौ थारै नोंथां नोंथांनिफ्राय बे बाथ्रा खौ मोनथिनानै आङो जोबोर मोजां मोनबाय दायो जोंहा रायज्लायनायनि समाबो जाबाय नोंथां दायो। बिदिब्ला जोङो बे रायज्लायनाय बे बेयावनो दोनथ'लायनोसै नामा?
औ थारैनो नों
औ दे औ दे गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमनो।